हेल'।
अ आगै।
औ आब'।
मा खालामद'?
दोङो ओरैनो आब'लाय मा खालामदो? अ। ओंखाम जाखांबाय?
औ जाबाय।
अ। ओमफ्राय बैस आब'मोननिया बैसागु मोसायो ना मोसाया मोन सि दा?
मोसायो बैसागो बोथोराव।
दा बैसागु बोथोराव ओम नोंसोरना बैसागुनि सिगां सिगां मा मा खालामो?
जोंना मकर संक्रान्ति खालि मोसौ थुखैयो बेनि उनाव ओम बैसागो दाननि गिबि खालारनिफ्राय बिदिनो मोसायो
उम
बयबो ज' ज'नो मागियो आरो न'खर न'खर ओमफ्राय बिदिनो अ अ बिदिनो गोखा गोखा खै जायो ज' ज'
उम थालिर फस्लाजों अमा बेदर जायोना जाया?
जायो औ औ
आंबो आंबो गोथाव मोनो थालिर फस्लाजों अमा बेदरखो। ओमफ्राय दिंखियाफोर जायोना जाया आब'मोननिया?
जायो।
होम
गोथावथार। गोथावमोनोना दिंखिया मैगंखो? नोंसिनि गामियावलाय माबायदि फालियो बैसागो फोरबोखौ?
जोंनाबो इदिनो फालियो सानसे सिगां मोसौ थुखैयो। ओमफाय मोसौ थुखैसिगोन
मोसौ थुखैनायाव मा मा होनानै थुखैयो?
लाव, फान्थाव बिदि होनानै थुखैयो।
आरो
नोंसोरनियालाय?
मोसौनो फोथाबो फोनना होनाय ना?
अ अ मोसौनो फोथाबो फोनना होयो बे मोसौखौ थुहैसिगोन ओमफ्राय बिदिना मोसौखौ हेगारो। उदां हेगारो।
ओम
माने बि दिना मोसौखो उदां खालामना होयो मानो होनबा सानफ्रामबो मोसौखौ खाबाय थानाय जायोना। दुब्लि फोथाराव ओमफ्राय बे दिनखालि मोसौखो उदां हेगारनांसिगोन। होनबाना बेसोरो उदां उदां थाबाय थासिगोन आरो। नोंसोरनिया ओ बोराय बुरै जमा ओंखारोना बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला जमा ओंखारजोबो ना?
अ बयबो जमा।
जोंनियाबो बोराय ओं मो सानो मोजां मोनो मानो होनबा बे बैसागु बो थोरा बोसोराव खोनसेल'सो जायोना। बिनिखायनो मो सानो मोजां मोनो आरो। मोन मोनबाय थायाना बि दि बोथोरखो।
उम उम
दाथ जोबलायबाय बैसागु बोथोरा। आरो फैगोन बोसोरफोरावसो जालायसिगोन
औ दा गायनाय फुनायनि दिन फैलायबाय बैसागो जोबनायनि उनाव
उम ओमफ्राय दा मा खालामगासिनो आबआ?
ओरैनो दं।
अ जिरायनानै। दंफां आंबो दंफां सायायाव जिरायना दों।
उम बोथोरा गरमथारना बिराद सान्दुं गोसा।
बिराद गरम बैसागु बोथोराव थालिर फस्लाखौ जानो मोजांसिन मोनो आङो। दिंखियानिख्रुइ उम।
मा मा होयो नोंस्रा?
जा ओम थालिर फस्लाजों अमा बेदरखौ जों एक्स्रा संबाय मोनसे बेनि उनाव ओमफ्राय ओम बै खुंखाना खुुंखा दिंखिया ओं बिखो होनानै मोनसे एवलायसिगोन। अमा बेदर दो। बिदि आरो नोंसालाय आबलालाय?
जाङाबो बि दिनो थालिर फस्ला खुंखा बिलाइ खिफि बेन्दों माना मुनि बेफोर हाग्रानि मैगंफोरखौनो नागिरनानै होयो
अ आबोद आबआ माखो मोजांसिन मोनो जानो ओ बिदि गोखादो एवफानायखो ना थालिर फस्ला जोंखो
थालिर फस्लाजो एवनायखौ मोजांसिन मोनो
उम मोदोमलायोना आंबो बेखौनो गोथावसिन मोनो।
उम
आरो बिदिना जोंहा मा खालामो बिदिना जेब्ला बिदि गोखा गोखै जानाय टाइम खालि जोंहा बे समखालि बेदिनखालि जोंहा थोरसियाव ओंखाम जाया माने इसिमान उखुहाबनायनि बै माबाया थालिर दनाया बेयाव जायो आरो मोनाबा ओ मोनाबा बांसिन खहाबोना
थालिर दनाय जाबा मोजांसिन मोनो ना
गोदोनि दिनावबोथ थालिर दनायावसो ओंखाम जायोमोन ना हाबाफोर जायोबा
बरफ
अ बरफोरनिया उम दनायाव ओंखाम जायो खहाब जैमोनबोना बेयाव ओंखाम जाबा
औ
माने इयाव ओंखाम जाबाय फोसनाय जाया नालाय बेनिखायनो बेयाव खोनसे जाबाय आरो बे बैसागुआव
औ
ओंखामानो खबसे बारा हाबलायो इयाव जाबाथाय आबआ जा मोजां मोनो ना मोना थालिर दनायाव ओंखाम
मोनो जायो जोंबो
उम गोदोनिफ्रायनो बेयाव जाबोखानाय ना
औ नोंसोरना मा मा दामग्रा लानानै मोसायो
जोंनिया उम खाम, सिफुं, सेरजा, जथा, जाबस्रिं बिदिखौ लाना मोसायो‌। गोम गोम मोजां जायोना खोनानायाव मोजां खोनायो। रिंखांजोबो आब' मोननियालाय?
जोंनियाबो बिदिनो
अ दा ओरैनो दंगासिनोबा आब'आ?
औ
उम
नोंलाय?
आंबो ओरैनो दंगासिनो हास्रिस्रि
माइफोर गायनो जाथावाखैबा?
ओहो जाथ'वाखै। मास मोनसे मा नांगोन आरो
उम
होमबासो गायनाय जागोन
उम
नोंसानाबो गायनो जाथ'वाखैबा आब'लानियाबो नोंसनियाबो गायनो जाथ'आखैबा?
जाथ'वाखै जोंहाबो दासो खोथिया फोदो
दा गायनाय टाइमाव बिराद धाम दुम गायलायनासिगोन‌।
औ
सानदुं गोसायाव माइ गायोबा अखा हाबाथाय साबसिन जायो माइ गायनो बोथो रा गुसु गुसु बा। ओमफाय एकदम सान्दुं गोसाबा आरो हांथोनो थोनो जायोना‌।
औ अखा हाबा थानदा थान दा आराम
अ अखा हाबाथाय मोजां जायो उम आरो माइ गायोबा मा जायो दुब्लियाव ओंखाम हैयोना बे दुब्लियाव ओंखाम जाबाथाय ओंखामा खहाबलायो बांसिन
उम
इसे बारा हाबलायो आर' दुब्लियाव ओंखाम जानाय आइोमोन जों ओंखामाव ओ दुब्लियाव ओंखाम हैैफाबाथाय जाफाबोयोमोन आरो जोंबो। उम मोजां मोनो।
इदियाव मोजां मोनो
जमा जमा जानो
उम
ओमफफ्राय अबावबा दुब्लियाव मा जायो दंफाङानो मोनसेबो गैयज जायो इयाव एकदम साननांगौ सेल जानांगौ जायो ओमफ्राय दंफां लाइफां थायोबा साया जायोबा मोजांसिन जासिगोन आरो खवाबो दा ओरैनो दोंगासिनो बा आब'आ
अ जिरायनानै दं।
उम ओमफ्राय आबआ खन्थाइ फरायनानै औ दे
दायो उनाव रायलायफिनसिगोन
गोजोननाय थाबाय